नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां
अ बुंलाइ
अब्ला जों दिनै नोंनो फन नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय, दा समाव जोङो दावबायनायनि सायै दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां
आ-आंनो जागायनोसै नामा होब्ला नोंथां? दावबायनाय होननानै बुङोब्ला आंबो सासे दावबायनो मोजां मोनग्रा मानसि। बेबायदिनो ओ खा थियाव थानाय जोंनि जाय मानास नेसनेल पार्क होननानै बुङो बे खेलाव दावबायनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो। मानोना बेबायदि ओ नेसनेल फार्कफोरावहाय नुफेरि बुस्थु खौ ओ नुफेरि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो जेरै दावराइ,
औ औ।
ओ मै, ओं हाग्रानि अमा, मैदेर बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोबां गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनदों। गोसोखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनदों आरो बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनो मोन्नानै। एबा थांनानै आरो बेजों लोगोसे जेरै जों गुबुन हादोरफोराव थाङोब्ला माने जेरै जोंनि खाथियावनो थानाय जोंनि भुटान हादोर दङ सानसेखालि थांदोंमोन नाथाय थांनानै जेनेबा ओ जोंनि ट्राडिसनेल ड्रेसखौ गुबुन हादोराव दिन्थिहैनो मोननानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आरो माखासे राव बाथ्राफोरखौबो थोलायलायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो। थिग बेबायदिनो नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना मोना?
औ नोंथां थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो दावबायनानै मोजां मोनग्रा मानसि जेनेबा बेबायदिनो दावबायहैनायालाय बाक्सा डिस्ट्रिकनिनो जेने बा आंबो दावबायहैदो जेनेबा बेजों जोंनिया दोङोना दारागाव आरो भुटान चुकि आरो जों बिदिनो गोबां जायगा दंबयो ओ बेफोरबायदियाव ओ जोंनिनो बे बाक्सायावनो आं एसे एनै खना खनलाबाबो जायगा मोजां मोजां दङना बेयावनो माने बेरायहै हैनानै गावखौ गोजोन्नाय होनो हायो आरोना बेबायदिनो आं गावल' नङा जेनेब बा लोगोफोरजोंबो ज'यै ओ एसे ओ खाना जाहैलायनाय बा बिदि थांनानै मो मोजां मोनग्रा मानसि आरो ना।
औ
बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो भुटानाव आंबो थांफेरदो सानसे बेबायदिनो बिसोरनि थासारिखौ नायनो थांब्ला बिसोरनि थासारिया जों जोंनि थासारिनिसाय। औ खोनादों ना नोंथां?
दों नाथां।
अ अ बेबायदिनो जेनेबा आं बुंनो थांदोंखि भुटाननि थासारि जेनेबा आ ओ जोंनिखाय जोंनि स्राय बिसोरनि थासारिया जोबोद आलादा आरो ना। बिसोरनि थासारजों जोंनि थासारजों जोबोद आलादा आलादा बेबायदिनो बिसोरनि जायगाफोरा जोबोद समायना आरो बिसोरो गावसोरनि जायगाफोरखौ जोबोद समायनायै लाखियो आरो बिसोरनि ओ न' फोर बानायनाय बा न'फोरफोरा जोबोद समायना आरो ना। समायना गाब एबा रं होनानै एबा बहुत मोजां मोजां दिजाइननि बानायनानै दोनो आरो ना।
औ
बेबायदिनो बिसोरनि ओ न'फोरा माने पाहार सायाव आरो
औ
बेबायदिनो नुनो जोबोद समायना नाङो बेबायदिनो बिस बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि राव बायदि बायदि जोबोद माने खोनानानै बा नुनानै जोबोद मोजां नाङो आरो ना। बिसोरनि जायगायाव थांनानै औ बेबायदिनो जेनेब बा जोंल' नङा जेनेबा बेबायदिनो गोबां जोंनि साय गेदेर गेदेर सुबुंफोर एबा बिजाब लिरग्राफोर दोङो दावबायनानै मोजां मोनग्रा बेबायदिनो माने दाव दावबायना दावबायनानै जेनेबा जोंनि गोबां लिरगिरि फोरा बेबायदिनो दावबायना गुबुन हादोर एबा गुबुन जायगानि ओ नेमखान्थि एबा गाननाय जोमनाय ओ महर मुस्रि आरो बेबायदिनो ओ माबायदिहाय थायो। माबायदिहाय जायो बेफोरखौ जेनेबा ओ दावबायनानै लिरगिरिफोरा गावबा गाव बिजाब सुजुलांदों आरोना बिदि थ' ओ जोंबो जेनेबा फरायसालियाव फरायनो मोनदों आरोना। बेबायदिनो जोङो ओ जेनेबा जों दावबायहैयाब्लाबो। बिजाबनि गेजेरजोंनो जेनेबा जोङो गुबुन जायगानि बाथ्राफोरखौबो मिथि मोनो आरोना औ। बेबायदिनो जेनेबा जोङो ओ मिथिफेरै बा नुफेरै बाथ्राफोर जेनेबा बिजाबाव जोङो। ओ जाय लिरगिरिफोरा ओ गावसोर दावबाय होननानै लिरना गालांनाय। बेखौ जोङो जेनेबा बिजाबनि गेजेराव जोङो से ओ बुजिना लानो एबा ओ मिथिना मोननो हायो आरोना। औ, बेबायदिनो नोंथाङा माने ओ जेनेबा नोंथांमोननि खाथियावल' नङा बे-बेनि अनगायैबो गुबुन जायगाफोराव दावबायनो ओ थांफेरदोंमोन ना थांफेराखै? नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ नोंथां। ओ इसिग्राब ओ गुबुन हादोर इसिग्राब थाङाखैब्लाबो जोंनि आसाम आरो नैबे बि टि सि आव जि खाथि- खालायाव जायगा दं बेफोराव एसेब्लाबो दावबायहैबाय। ओ जेब्ला आं ओ तिनसुखियानि जायगाफोराव दावबायहैदोंमोन। ओ जेरै दग्ला ब्रिडस होननानै बुङो।
औ औ।
आसामनि लंगेदस ब्रिज होननानै मिथिनाय जायोना। ओ बेफोर जायगाफोराव दावबायहैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। माने बेफोराव थांनानै गुबुन डिस्ट्रिकनि जायगाफोरा माब्रै आफार आसामनि मानसिफोरा माब्रै, लवार आसामनि मानसिफोरा माब्रै? सोलिना थायो नैबेफोरनि फारागथिखौ मोनदों आरो। आरो बेजों लोगोसे अरुनाचलनि जेनाखि बे वाटार पार्क होननाय जायोना। दैजों गेलेलायनाय जायोना बिसिना। अरुनाचलावहाय, नै बेफोरबायदि पग्रामावहाय थांफेरबाय आरो। थांनानैहाय गेलेनो थाखाय बहुद मोजां दै सारलायनाय मा रोखोमनि गेलेयो गावसोनि ट्राडिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै।
औ।
इन्जयमेन्ट लानानै गेलेयो आरो बेफोरखौ गुबुन जायगा नुहैनानै गोजोननाय मोनदों। माने गोसोआ सानलायलायदों आरो जेनेबा जोंनि बि टि सि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौ बानायनो हायोब्ला, बर' हारिनि गेजेरावबो माबा मोनसे फेस्टिबोल मुं जानानै थालांगोन। बेफोरबायदि सानलायलायदों आरोना आरो बेजों लोगोसे दावबायबावदों आङो। नैबे जोंनि ओ रायमना नेसनेल पार्क ना?
अ औ।
बेयावबो थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना नुफेरि नुहैदों जेरै -गल्डेन लांगुर ओमफाय सिखिरि ओरैबायदि फेमास होननानै बुंजायो ना। बे रायमनायावहाय सिखिरि होननाया लामाफोराव, नों ओंखारोब्लाना ओरैबायदि ज' ज' नोंनि खाथियाव फैगोन आरोना। बेफोरखौ नुनानै गोसोफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो।
औ।
ओमफाय खाथियावनो जेरै -लावखार ओंखाम जानो थाखाय।
औ।
ओ सरलफारा होननानै बुंदोंना दायो बुहुद फेमास जानानै दं आरो। लावखार ओंखाम जानो थाखाय बे गरम बोथोराव बेबायदिनो मानसिफ्रा लैहोर लैहोर थांलायो। गारि खि गारि मटर खि मटर लानानै माने हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय स्राय स्राय दैयावहाय दुगैनो थाखाय जोबोद मोजां आरो जायगाया बेखायनो आं जों लोगोसे गुबुन गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय बहुत इन्जयमेन्ट लानो थाखाय फैयो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा फैफेरबाय नामा ओरै
औ औ जेनेबा थांनायाथ' थांफेरदों ओ बाट बेफोरबायदि आङो जायगाखौ गिदिंनो मोनाखै खै आरो ना माबा मोनसे खामानि एब्ला एबा बायदि आलासि जानो बिदियाव थां फेरनो मोनदों ओ थिग बेबायदिनो नोंथाङा जेरैहाय बुंदों जेनेबा गुबुन गुबुन जायगायाव जों बेरायनानै एबा दावबायनानै जेनेबा मोजां मोनग्रा मानसि नंगौ बयबो मोजां मोन खायो दावबायनानै नाथाय माने बुंनो था थाङोब्ला जेनेबा जों दावबायनानै मा सोलोंनो हायो जेनेबा जोङो दावबायनानै जेनेबा मिथियै बा थ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो आ गुबुना माबायदिहाय थायो आरो माबायदिहाय गाननाय जोमनाय माबायदिहाय जानाय लोंनाय बिसोरनि बिसोरनि रायज्लायनाय राव बेफोरफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो ना आरो जों मोनथियै एबा ओ जोङो ओ मा होनो जोंनि जोङो माने गुबुननिफ्राय गुबुन गुबुन गियान एबा ओ बेबायदिनो बिसोरनि बायदि जोङो सोलोंनो हायो आरोना। गुबुननिफ्राय नुनानै औ बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओ बेबायदिनो सोलिगासिनो जेनेबा
औ
नोंथाङा जेनेबा बुंनो हागोन नामा ओ दावबायनानै एबा जेराव थां मायाव थांबोला जों साबसिन माने ओ समायना जायगाखौ नुसिनगोन।
गोजोननायखौ मोनसिनगोन।
गोजोननाय गोजोननायाथ' जेराव आंनि बायदिबाथ' गोजोननाया जेरावबो दं होननानै साननानै लायो लानो हायो नोंथां जेराव जेराव गोसोआ इन्जयमेन्ट दं बेयावनो गोजोननायाबो दं बायदि आं साननानै लायो। थेवबो ओ मिथिंगायारि सिनारिफोरखौ ओ बबेबा दाबसे जायगायाव थांनानै नुहैयोब्ला माने गोसोआ एसेब्लाबो आलादा जायो आरो। जेरै गामियाव गामि ओनसोलाव थानायनिफ्राय जेरै ओ सरलफारा बायदिखौ दैनि बोहैनाय स्राय स्रायजों नुहैनानै गोसोआ गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गोसोफ्रा साबसिन गोजोन्नायखौ मोनो आरो नोंथां बेबायदि
औ बेबायदिनो ओ जोंनिया जेनेबा दावबायनाय होनोब्ला जोंनिया गामि आरो ओ टाउननि गेजेराव जोबोद फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो ना। औ गामि ओनसोलाव ओ जेनेबा जों सुबुंफोरा गावबा गावनो आबाद मावनानै एबा गावबा गावनो न' लुनानै। ओ जों जेनेबा थोरिनि न' बा जों औवानि न' जेनेबा जों हा लिरनानैबाबो जों थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोङो ओ टाउनाव थांबोला जेनेबा जों बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना आरो थासारिया जोबोद आलादा नुनो मोनो जोङो ओ जेनेबा टाउन ओनसोलाव थांबा जों जेनेबा न'फोरखौ जों इथाजों एबा सिमिटजों ओ एबा बालि फोरजों लुनायखौ नुनो मोनो आरोना बांसिनै
औ नोंथां औ
गोजौ-गोजौ न' लुनानै एबा बिल्डिं लुनानै थानायखौ नुनो मोनो। गामि ओनसोलाव जों माने बेफोरबायदि बारा नुनो मोननो थाङा आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ
नोंथां औ औ औ जाबाय नोंथां नंगौ औ नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां औ दे